औ खोनादों ना।
औ दे नोंथां मोजां ओम। जागायनोसै होमबा ना। जागायनोसै होनबा ना।
औ।
दे जागायदो अबे मोनसे आयदाखौ लायो।
दा बबे मोनसे आयदायाव सावरायनो नोंथां।
सावरायजायो जायखिया जोंना आयदायाथ' बोरै बोरै मा मा दंमोनलाय
नायना लानायबो जायासैना।
औ दे जों खोथिया फोनाय दाथ' दैज्लां बोथोर ना। माइ गायनाय खोथिया फोनाय बोथोर अखा हानाय बेफोरनि सायाव सावरायलांनोसै
औ दे बिदिब्ला जोङो खोथिया फोनायखौनो जागायनोसै
औ दे नोंथाङा जागायग्रोदो।
औ दा खोथिया फोनाय होननानै बुङोब्लाथ'। जोंहा बोथोराबो सौफैबाय दैज्लां बायखांनायनि उनाव उनावनो फैयोना
औ दैज्लां। बायखांबाना जागा जागायहांबा नोंथां जागायहांबासो खोमा
औ जागायहैबाय बैसागो बाय थांनायनि उनाव। जेथो मास। साबानो होनाय जायो जायो नामाथाय आंबो बेहाय माने बांद्राय आइदिया गैया नोंथाङा बिनि बुंनो हायोब्ला मोजाङै एसे बुंग्रोदो।
औ आं जेनेबा गामि ओनसोलाव थाना मोनथिनाय बायदिबाथ' हमना ला बैसागो जोबखांनानै हमना ला बोथोर सफै दैज्लां बोथोर हाबनाय लोगो लोगोनो अखा हाजेनबानो खोथियाखौ फोनाय जायो खोमा ना?
औ औ औ नंगौ नोंथां।
खोथिया होननायानो खोथिया होनबाथ' जोलै हमना लाना । गाव गोसो गोसोबायदि मानसिफ्रा गाव मोजां आबाद मावनो मोजां मोननाय नाय बायदि खोथियाफोरखौ सायख'नानै जोलै दोनना लाखायोना।
औ।
ओरैनो नोंथांमोननिथिं मा मा माइ गायनाय जायो?
औ जोंनिथिंथ' आं बांसिनैहाय दा रनजित माइखौनो बांसिन गायनाय नुयो रनजित आरो माइसालि माइफोरा जेरै बे खाथि गासा आरो माइब्रा जोस सा बेफोरखौ आङो फोनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
उम आसामाव बेफोरखौनो फोनाय जायो खोमा ना नोंथां गायनाय जायोदां।
औ।
अ।
नोंथांमोननिथिं दा समफोर दाबायदि समफोराव मा मा खोथियाखौ बाहायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो?
नोंथां बेखौथ' आं बारा मोन
नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ?
खोनादों नोंथां खोनादों। हेल'‌। नोंथां बुंनायखौनो गायो जोंथिंबो। उम खोथिया थाखाय हमना ला जोलै दोननायखौ दैयाव साननै सानथामसो सोमना दोननाय जायो खोमा ना नोंथां?
औ खोथियाखौ गिबियावनो जोङो माइसालिखौ जेनेबा माइ जोलैखौहाय सिगाङावनो एसे बासिनानै दोननाय जायो आरो मोजां जोलैनि थाखाय बिदिनि उनाव बे माइ खौ बस्था फाथोनि बस थायाव फख्रि बा दै थानाय जायगायाव साननै सानथामहाय लागै सोमना दोननाय जायो। बेनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै एसे बबेबा दाब से जायगायाव फेन फेननानै बस्था फोरजों नङाबा गिसि सिफोरजों खोबनानै दोननाय जायो। औ बिनि उनावहाय माइआ एसे गाजा बेरोब्ला बेखौहाय होनोनो हानाय बायदि जाहैयो आरो नालै नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां। फोनो थाखाय हमना ला हाखौ खारायनानै दोनबाय।
औ
ओ फाला अबेबा मोजां जायगा नायनानै खोथियाखौ फोनो थाखाय हाब्रु होनानै खोना लानाय जायो आरो।
औ
खोथ-खोथिया फोरनायावबो माखासे नियम दं खोमाना? दोरों गोदो गोदाय बर'फ्रा फोथायनाय बायदि नोंथाङा बेखौ मिथियो नामा बेे एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ आं मिथिनाय बायदिब्ला बिजाबफोराव जोङो गोदो फरायनो मोनदोंमोन आरोना खोथियाखौलायनो औ बेबायदि बांद्राय गोजौआव लानानै सारोब्लालायनो चन्द्र'रा जा जालाङो बेफोरबायदि होननायखौबो जोङो फरायनो मोनदों आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ आंबो मोन दोंमोन मोननायालाय
थायबा जोङो बेहाय मोनसे टेक्निखिलि इसुखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरैहाय बांद्राय गोजौनिफ्राय जोङो जुदि खोथियाखौ खुबैयोब्ला
औ फैयोबा
औ माइया हाब्रुआव बांसिन हाब नानै थाय ना
थायो नोंथां औ
औ जायनि जाहोनाव खोथियाया गाजा बेरबोनो बा रज'बोनो थाखाय खायसे उसुबिदा जायो
औ माने हाब्रुआव हाबसो लांजोबोना नोंथां गोजौनिफाय खुबैबा
औ औ नंगौ औ
अब्ला माने खोथियाया थाब गाजा खिलिनानै गोजौ देरनो मोना माने
औ नंगौ
औ नोंथां औ बिनो आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव हमनाला माइ गायनो थाखाय
औ
हालेवनाय जा-जासिगोन आरोना
औ औ बे नोंथाङा बे थ' बुंनो हागोन नामा खोथिया जिन दिनखालि खोथियाखौ फोनाय जायो बै दिननिफ्राय सानबैसेनि उनाव खोथियाया माने गायनायनि महरसिम मोनो फुनो हानायसिम जायो बे खौहाय
अ मास मोनसेबो नांद्राया खोमा नोंथां मास मोनसे मा ना मास मोनसेखौथ' लायो खोमाना नोंथां
मास मोनसे औ बेबायदिनो एसे मास मोनसेबा सोरनाबा एसे गोबावसिनबो लायो सोरनाबा एसे खायसेया माने एसे थाबैबो गायो आरो खोथिया गोरलैयावनो
औ औ आरो हायाव हास सार थाबा आरो थाब जौसि नों ना नङा होमबा
औ नोंगौ
उम बिनो आरो
औ
औ आरो जोंनाथ' खोथिया फोनाया जोबबा आरो गायनाय फुनायाबोथ' नों थांआबो मिथिगौ जानो हागौ जेनेबा माखासे नियम दं बर औ आखाइ लाजेननाय गसा लाजेननाय
औ औ नंगौ
औ
ओेरै बाख्रि गायसननाय हाल जांख्रा बेफोरबायदि। होनना बुङो
गोबां नियम दंना मा बर'फ्रा हाल जांख्रायावबोथ' गोदो गोबां रंजानाय नेम दंमोनना बर'फोरा
औ दा नैबे खोथायाव आं नोंथांनिफ्राय बेखौ मिथिनो लुबैदों हाल जांख्राखौहाय माबायदि समावहाय खुंनाय जायो एबा हाल जांख्रायाव मा मा हाबाफारि लानाय जायो बेखौ नोंथाङा थिग फोरमायनो हागोन नामा
अ दानि जुग थ' नोंथां बिदि नुनो थांला गोदोनिखौ नायबा माने गोदो गोदाय समाव बर'फोरा माने जेब्ला हालेवनाया जे जोबहां -जोबहां जायो। हमना ला अब्ला गामिनि सुबुंफोरखौ लोगोफोरखौ लिंनानै जयै हालेव हालेवखांबा नांगोलाव माबा गनजों मोसौ जोंहा हालेवनायाव बाहायनाय बे गना बेजों माने नांगोलाव बुयै- बुयै थिग थि बुयै -बुयै माने रंजायोमोन आरो। नङा होनबा नोंथां। बिथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ बेफोरनि सायाव।
औ।
औ बे लास खालि बेबायदि रंजानायखौनो हाल जांख्रा ना मा होनोमोन? ना नोंथां।
औ बे- बे हुदाखौथ' आङो बांद्राय मिथिया थेवब्लाबो बेखौहाय जोङो हाल होननानै बुङोब्ला जाय न'खरहा जाय सानखालि माने माइ गायनाया जोबगोन बे दिननिफ्राय गायनो फुनो गैला बै सानखौनो जोङो हाल जांख्रा होननानै बुङो आरो।
औ औ नांगोल- नांगोल जांख्रा ना माबा मोनसे होनो खोमा नोंथाङा आं बुंनायखौ।
औ बै नोंथाङा जे बुंदोंमोन हाल बुयै बुयै नांगोल बुनानैसो लाङो होननाय
औ औ।
बेखौ आङो जेब्ला हाल एवनो थाखाय जागायजेनो बै सानखालिसो बेफोरबायदि नेम थानायखौ आङो खोनादों आरो ना।
अ माने हालेवनाया जोबखांबासो बे नेमखौ खालामो नोंथां।
औ नामा?
औ औ ओमफाय गायनाय फुनाय ज' हैजोबबा माने बेखौ हाल जांख्रा ना बिदि माबा मोनसे होननानै बुंनाय जायो आरो बर'फोरनि गेजेराव।
औ हाल जांख्रा हाल जांख्रायानो होनो।
हेलौ
औ हेलौ
अ नोंथां जोंना समाबो जासिगोन नेक्साव लोगो मोनसिगोन नामा?
औ दे दे
औ नों थांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय।
औ दे
औ दे नोंथां नेक्स टाइमाव लोगो गोनसिगोन।
औ
ए गोरों फानो दे